खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों
ओ गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांनो जासिहरनाय थाबाय, ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ दंथ'यो बेलासिनि गुसु बार जागासिनो दङ।
अ' अब्ला आं ओ आं आंबो जिरायनानै दङ ओमफ्राय, ओ नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो होननानै नोंथांनाव सोंहरनाय जादोंमोन आङो नोंथाङा सम- दं नामा?
औ दङ रायज्लायजागोन। बिदिब्ला नोंथाङा आयदानि सोमो ओ आयदा खौ बुंग्रोदो।
औ! बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि ओ जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा?
औ! जागोन।
औ,
जानाय लोंनाय आथ' ओं
अब्ला नोंथाङा मिथियो नामा जे बर' सुबुंफोरा मा मा ओंख्रिफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो?
औ, ओ! बर' होन बर' होननानै बुङोब्ला बिसोरो माखासे, जाग्राफोरखौ जानो मोजां मोनो जेरैहाय बिस सोरो ओंख्रि संनानै जायो मेनानै जायो रुनानै जायो बेनिफ्राय सावनानै जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो ओंख्रि संनानै जानाय होननानै बुंङोब्ला जों मोननो हायो अनला ओंख्रि सबाइ खारै। साम' नारजि ओ लाफा खारै। ओ बेबायदिनो नारज जि बिदिनो गोबां रोखोमनि जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेनिफ्राय सावनानै जानाय होननानै बुङो ब्ला। जेरैहाय नाफोरखौ सावनानै जायो। बेनिफ्राय आलु बेफोरखौ जोङो सावनानै बा थोन देनानै जायो।
ओं।
आरो बिब्दिनो थारुनफोरखौबो मेनानै बाथोन बायदि खालामनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो, एवनानै होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि मैगंफोर जेरै दिंखिया नाखौबो फ्राय खालामो। आलु बेनिफ्राय आरो ओरै फाथो।
औ।
ओ मोदोमफुल बिबार बेफोरखौ एवनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बिदिब्ला नोंथाङा बेफोरनि गेज जेराव माखौबा मोजां मोनसिननाय दङब्ला फोरमायनो हागोन ना?
औ आङो जानायनि मादावहाय ओंख्रिखौ बांसिनानो ओ अनलाखौ जानो मोजां मोनसिनो ओं मोनसे बिलाथि अनला थायोना बिलाथिजोंहाय संनाय
ओं
बेखौहाय आङो जानो बांसिन मोजां मोनो आरो ना हम फोरनि मादावहाय ओम
बेनिफ्राय बावहायो माबाफोर बेदर बा ना होननाय जायोना
औ होजायो होबालाय जिखुनु ल लकेल दाउफोरबो होजायो ओमफ्राय नाफोरबो होजायो जुदि नोंथाङा होनानै जा बिदि आरो
थिंजाय बेलाथिखौहाय फान्थाव गोखै होननानै बुंनाय जायो
माने बेफोरो ओन्दोल लायै ओनोलसे आलादा आलादा मुंङै मिथिनाय जायोना
औ।
ओ ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे ओ बर' सुबुंफोरा मा-मा बेदरफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो।
औ बर'फोरा ओरैजाय हाग्राबारियावनो रायजो जानानै माखासे जिब-जिबिखौ सि खार खालामनानै जायो बेखौ बेदर महरै। जेरैहाय अमा बेदर दाउ बेदर बिनिफ्राय हाग्रायाव मोननाय नेवलाय ओ सेसा बन हाफा जाहामालाय बेफोरबायदि गोबां जाजाग्रा जायखौ जानानै जोंनि देहाया ओ मोनसे इनारजिखौबो मोननो हायो। बेफोरखौहाय जायो बेनिफ्राय आरो दैयाव मोनग्रा ना बेफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो मोनसे नानिनो ना बायदिनो दैयावनो थाग्रा ओ साम' बेफोरखौबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ।
बेनिफ्राय बेखौ फोराननानै जानायखौबो नुनो मोनो मानो होनोब्ला बुरजा मोनो बिसोरो खनसेयावनो जाजोबनो हाया बेनिखायनो बेखौ उननि समावहाय जानो थाखाय
औ।
ओ फोराननानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ। ओ ओमफ्राय औ नोंथाङा मायाबा बुंदोंमोन।
ओ-ओ माखासे दाउफोर जेरैहाय दाउ गुरगुवा हाग्रानि दाउ बे बेफोरखौबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ
नोंथाङा सिकार खालामनो रोंगौ ना?
आंथ' सिखार खालामनो हायालै नोंथां।
औ।
मानो होनोब्ला
गावनो रोङा?
अ बे दाउखौलाय ओ उन्दैयावसो आङो गावोमोन नाथाय दायो गावला आरोना।
औ। नोंथाङा मानि थाखाय ओ गावनो एबा बे सिखारखौहाय गारखो माबाफोर जाहोन दङ नामा? बा जिब- जिबिनि सायाव अननाय मानाय बेफोरबायदि
अ अन्नाय माने ओ अन्नायाथ' दायो देरनाय बैसोजों लोगोसे जिब -जुनारनि सायावहाय फैबाय जेब्ला जों उन्दैमोन नालाय अब्ला लोगोफोरजों जोङो ज' ज' जानानै दाउफोरखौ खालामोमोन बा माबा मोनसे जिबखौनो जोङो सिखार खालामोमोन नाथाय दायो समजों लोगोसे सोलायबोनायलाय बेखायनो बेफोरनि सोमोन्दै माने एसां साननाय जाला आरो दाथ' फरायनायनि सायाव एसे गोसो गोहो होबाय नालाय। बेखायनो बे फोरनि सोमोन्दै एसेबां साननाय जाला आरो ना आं।
औ मोजाङानो नोंथांनि साननाया। जों बिसोरखौ जिउ गोनां महरै थांनानै थानो होननायाबो जों सुबुं माहारिनि मोनसे दायथ'।
औ।
उम। थेवबो जोङो माब्लाबा गावनि इनारजिखो लाखिनो थाखाय ओ बेफोरखौ जानायाबो जोंनि थाखाय एसे गोनां होननानै जोङो सानजायो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ नोंथाङा मा जिब मा जिबफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ। आङो अमा बेदरखौ जानानै मोजांसिन मोनो।
बे अमा अमा बेदरनि मेजेम बाहागोखौ ना मोदोम बाहागोखौ बांसिन जानो मोजां मोनो नोंथाङा?
मोदोम बाहागोखौ जानो बांसिन मोजां मोनो ओ मेजेमखौ जायोब्ला आं आंगायखांनाय मोनो बेनिखायनो बेखौ जाबांनाय जाया। मोदोम मोदोमखौ आं जानाय जायो।
औ
नोंथांनिया
अ आंबो मोदोम बाहागोखौनो बांसिन जानाय जायो मेजेमखौ जाब्ला आंगायखायोना बा ओ बांद्रा बांद्राय जानो हाया मेजेम बाहागोखौ जोङो नाथाय खायसे सुबुंफोर थायो जाय मेजेमफोर जानो जोबोर मोजां मोनो।
औ
ओमफ्राय माखासे सुबुंफोरा माने मोदोमखौ जानो हाया मानो होनोब्ला बिथांमोननि हाथायावहाय गोबां नांथायो बिनिखायनो
ओं। नोंगौ।
औ।
बेनिफ्राय आरो खायसे बेजे बेजे मोनो होननानैबो बुङो। मोदोम बाहागोखौ जायोब्ला बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरोना
औ ओमफ्राय नोंथाङा लकेल दाउखौ बांसिन जानो मोजां मोनो ना हाग्रानि दाउखौ ना बे बयलार दाउखौ
ओ बुङोब्लाथ' आङो हाग्रानि दाउआव थावसिननायखौ मोननाय जायो
औ
बेयो हाग्रानि दाउनिया
औ
थावनायानो माबा मोनसे गुबुन आलादा बेवहाय गोथावसिना बांसिन जायो आरो जानो हागौ बिसोरो बिब्दिनो मिथिंगा सोमखोर मिथिंगायावहाय बिरथिंनानै गुबुन गुबुन बिफां लाइफांनि फिथाइ बायदिसिना जानायखाय बिसिनि थावनाया
औ
आलादा टेस गोनांसिन जानो हागौ बेनिखायनो आङो जायोब्ला बेखौ थावसिननाय मोनो
औ ओमफ्राय न'नि दाउखौलाय जानो मोजां मोनो मोना नोंथाङा
मोजां मोनो मोननाया बेखौ जायोब्ला जोंहा गोसो देहाखौहाय राफोदबो मोनो लोमजायोब्ला जों बेखौ माखासे जारि बिलाइ
ब्रु बे फोरजों जमा संनानै बिदि खालामनानै जायोब्ला जोंनि देहानि थाखायनो जोबोर मोजां ओ लोरबां मोननाय देहायाबो स्रां राखङो
औ
औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय अब्ला जोंनि बे सावरायनायखौ एसे सेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा औ दे गोजोनथों